औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांहा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आङोहाय नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनियावहाय जेरै ओ बायदिसिना फोरबो फालियोना बिनि गेजेराव आङो कातिक फोरबोनि बागै आङो एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनो। फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
अ बे कातिक फोरबोखौ जों माला फालिनाय जायो होमबा जेब्ला जों माइ ओंखारो अब्ला जों बेखौहाय माइ बिथराइ एबा माइ बिबार फिथाइ थायहांनायाव जोङो फालिनाय जायो आरो खाथितनि दाननि गिबि सानावहाय बेखौ जों फालिनो थाखाय जेबो गिबि गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ मावग्रोनांगौ जागोन आरोना नोंथां जोङो गिबियावनो जेरै ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो खोथिया फोनांगोन खोथिया फोनो थाखाय जों हाल एवनानै लानांगोन आरोना बे हाल एवनानै लाखांनायनि उनाव जों माइफोरखौ माइज्लिफोरखौ सोमनानै लायो सोमनानै लाखांनायनि उनाव माखासे साननि उनाव गाजा खिलिबा जोङो फोनाय जायो फोनानै जेब्ला खोथिया रज'यो अब्ला बे रज'नाय खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिफोरखौ हाल एवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो जेरै फार्स्ट हाल एवनायखौ जोङो खारायनाय, सामार होनाय बर' होनाय बिदिनो फोमोननाय जायो आरो जेब्ला फोमोननाय जायो अब्ला जों खोथियाफोरखौहाय फुनानै गायनाय जायो आरो बे माइ गायनायाबबो जोंनियावहाय माखासे नेम दं आरोना बे माइ गायनायावहाय जोङो गिबि गायजेननायाव सोरबाबा गय जरा फाथै जरा होनानै गायो खायफाबा ओ‌ मैथा बिफां गायो आरो सोरबाबा खोथिया आखाफोरखौ गायजेननायखौ सुबुंनि ओ सुबुंफोरा गायजेननायखौहाय थाव गुबै फुननानै जेरै न'खरनि आ गिदिर सुबुंफोराहाय गायजेनो आरोना बिदिनो गायो गायनानै जेब्ला जोंनो जोबनायावहाय जेब्ला माइफ्रा गायखांजोबो अब्ला जों माखासे रंजानाय फोरबो फालियो जेरै नांगोल जांख्रा बेफोरयाह जोङो न' खाथिनि ज' सुबुंफोरजों ज' जालायनाय ज' लिंथुमनानै ज' गायलाय लायनाय जायो आरो बेहाय माखासे जानाय लोंनाय रंजानायफोरबो जायो आरो जेरै ओ हाब्रु फुनलायनाय बिदिनो जौ बेदर ना जालायलायनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि माइ गायनाया जोबनानै थाङो जेब्ला जों माइया रागोन मोनो ह रानानै जेब्ला बिबार बारगोन फिथाइ थाइहां जायो अब्ला जोङो मा होनो आसिन दाननि जोबथा सानखालिहाय सानखौ जों खाथिक फोरबो हिसाबै जोङो फालियो आरो खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों
बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय दंबावो ओ बे दानखालि जोङो बर'फोराहाय जोङो बेलासि समावहाय ओ बेखौ बेफोरखौ मोनाबिलि समाव फालियो आरोना बे दिनखालि जोंङो जेरै बे माइ थरानाय लोखि दुब्लिफोरा महरै जोङो बर'नि आबाद समाजाव हास्थायनायनि खौरांखौ लानानै फैयो आरोना बे सोमखोर दुब्लिफोराव सनानि गाब लानानै गावनि सन'खौ न'खरजों लोगोसे समाजखौबो हादोरखौ गोख्रों खालामनानै दिखांनायनि गोसो थुलुंगा होनानै ओ थुलुंगा होनानै जोङो जों बर'फोराहाय फालियो आरोना बेखौहाय बिनि अनगायैबो माइ थरायनाय दुब्लियाव खैफोद आफादनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय बर' आफादनि कातिक फोर्बोखौ लोखिखौ आर'ज गाबो आरो बे सानाव जोङो मोनाबिलियावहाय सियाल गाबनायनि सिगां माइ दुब्लियावहाय एबा मैगं थाइगं बारियाव गलिया बा ख्रियाव आरो बाथौआवबो गासा सावो आरो बे गासा सावनाया जोंङो सि सिगांयाव जेरै औवानि गनफोर सैनानै लानानै जेरै थाइगिर बिखं नङाबा जेवारिफोरावहाय जोंङो थाव गुबै होनानै आ थाव गुबै हो थाव गुबै होनानैहाय आ ओमफ्राय जेरै खुन्दुं आवा होनानैहाय जोङो सावनाय जायो आरोरैनो जेरै आबादफ्राव द दुब्लिफोरावहाय गलिफोराव सावनाय जायो आरोना। आबादफोरा अबुंलावरिनि आ खाथि खाथियाव आरज गाबो आरो एम्फौ एनलानिफ्राय आबादा मा आबाद मावनायफ्रा मोजाङैनो थांनानै थाथों होननानै जोङो हास्थायो आरो बेदिनखालिनो जोङो बर' फोराहाय जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै न'फोव फुजा होखांनायनि उनाव जोङो जेरै बिदिनो गय फाथोयजों लोगोसे जेरै जेवारि गासा बेफोर जेरै थालिरनि गासा बेफोरखौ लानायजों लोगोसे जोङो गनसा आरो सेवारिफोरखौ लानानैहाय ओ बे माइ बिदांखौ बुसिना होनाय जायो ओरैना जाहाथे माइ बिदांफ्रा गोलाव आरो ओ मोजां जायो होननानै जोङो सुबुंफ्रा फोथायो आरोना बै सानावनो जोङो गोदानै गायनाय थुलुसि बिफांखौ जेवारि सावनानै खुलुमनाय जायो आरो। गासा सावनायाव बिगियानारि बाथ्राबो हाबनानै दं आरो अर एम्फौ एनलाफोरा बारसोमनानै थैथों होननानै बेनि बे अराव होननानै जोङो सुबुं फोरा फोथायो आरो बे गासा सावनायखौ बेखौ जोङो सोरांनि रंजानाय फोरबो होननानैबो बुंनाय जायो आरोना बे फोरबो फालिनायखौहाय बेयाव जानाय लोंनाय मुखुब जाया आरो बै समावनो आबादनि न'आव जेबो जाथाव लोंथाव मुवा थाया आरोना दुब्लियाव गासा सावनानै हख्रा हख्रा बुङो आदा दोल दोल माइनि माबा लोरबां लोरबां जोंनि माइआ गोम गोम बिदि माइ मोजां जानायनि थाखाय जोङो बिदि बुङो आरोना बेनि अनगायैबो दंबावो जोंनियाव जेरै गासा सावनायखौ बुङो आदा दोल दोन मालायनि मालायनि मोसौआ लेथें फेथें जोंनि मोसौआ बेहहा बेहहा बारि बारियाव गासा सावनानै बुङो जोंनि बारियाव ग्रोम ग्रोम मैगं-थाइगं ग्लाब ग्ला मालायनि बारियाव मिरौ जिरौ बिदि होननानै जोंनि गासा सावनाय समाव जों खुलुमनायावहाय बिदि होननानै जोङो जोंनि बर'फोराहाय खुलुमो आरोना बेबायदिनो जोङो बर'फ्रा जोंनि बर'फ्राहाय जेरै ग बे खाथि गासा फोरबोखौ जेरै माइ आबाद मोजां जाथों आरो मोसौ मैसो मोजां जाथों होननानै जोंनिया फालियो आरोना। बे फालिनायहाय जोंनियाव गोदोनिफ्राय आरो दासिमबो नुनो मोनो। थाङो आरो बिदिनो खुलुमनायफ्रा एसे आलादा जादोंबाबो जोंनियाव दासिमबो जोङो। बेफोरखौहाय फालिनायखौ नुनो मोनदों आर ना नोंथां जेरै ओ सिगां समफोरावहाय जोङो बर' हिनजावफ्रा बांसिन गनसा सेवारिफोरखौ लानानै बुसो होयो नाथाय आथिखालावथ' जि दानायफ्रा खम जाबायना बेफोर मुवाफोरखौ नुनो थांलिया आरो बाहायनाया खम जाबाय आरोना। नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि बागै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आङो नोंथांनो मा होनो जोंनि मा होनो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे रंजालि फोरबो बैसागो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै जागोन ना नोंथां।
औ औ फोरमायजागोन‌ नोंथां।
जोंना मा होनो बैसागोआ मा होनो जोंना बयनिख्रुइबो मा होनो जोंनि बयख्रुयबो देरसिन मा होनो दोरोङारि रंजाथि फोरबो नङा होनबा नोंथां जोंना बे बैसागोनि जा जायनाय मा होनो फोरबोआ जोंना मा सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जायो आरोना। सैथ' द'नि जोबथा सानाव जोंनिया मा होनोमो मोसौ बैसागो जायो आरोना बे मोसौ बैसागोआव जोंना मा गोसोखौ सिबिनाय फुजिनाय जायो आरोना बे बेनिखायनो बेखौ जोंना मा मोसौ बैसागुबो होनाय जायो आरोना जों सैथदाननि जोबथा सानाव जोंना मा खालामनाय जायो होनबा जोंना मोसौफोरखौ मा होनो जोंना बै थौफोरनि बा सारायफोरनि हांगार हल'नानै ओमफ्राय मा होनो थाव गुबैजों लगायनानै जोंना थाराय एबा नोलो मोनथाम मोनथाम खाथाबनानै जोंना मा मोसौफोरनि मोदोमाव थफा थसिम होनाय जायो आरो ना। फोथा थुनाय जायो। मा होनो बेनि अनगायैबो जोंनामा माखासे मा होनो न'आवनो मोननाय लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ मा होनो हानानै लायो। बैजों मा होनो औवानि थेवल लिरनानै मा होनो मालाफोर सुनानै लायो आरो बिनि उनाव मा होनो जोंना रायदों दिगिलवा मोखोना बिबार बेफोरबायदिखौ मा खालामो मोनसे मोनसे मोनफा मोनफा लानानै आरो बै जोंनो दहाय माला सुदोंमोन ना फान्थाव हालदै माबानि लावनि बे मोनसे लानानै दांसे लानानै जोङो न'फोरनि खना खना बाथौनि द मोखां बा लामा मोखां मोखां जों मा खानानै बा थुनानै होयो आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जों मा जों बे आग्लायनाय जोंनि बे लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो मा खालामो मोसौनि मोदोमाव सारै सारै जों मा थुखैनो दैमाफोराव थुखैयो नङा होनबा नोंथां?
अ अ अ।
लाङो आरो ना जोंना बे थुखैनो होलांनायाव जोंना मा खालामनानै होलाङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर एर एर हानजा हानजा ओमफ्राय जोंनि मोसौआ बलद बलद जा बिदि होननानै मा होनो सल' खननै खनै जोंना न'नि मानसिफ्रा जोंना मा होनो जेनेबा बांसिन हौवासा हौवाफ्रानो थुखैनो जोंना बा बिफाफ्रानो बिदाफ्रा मा होनो बिदि होनै होनै जोंना मा मोसौफोरनिबो मोदोमाव बे लाव फान्थाव ओमफ्राय जोङो हालदै खाना लानायजों सारै सारै मा होनो बेफोरबायदि सल' खनै खननै थुखैनो होलाङो आरोना जोंना बे ओमफ्राय थुखैहै लाबोयो आरो ना। ओमफ्राय जोंना बे थुखैलांनायाव जोंना मा गुबुन गोरा बा गन लावथिफोरों बुनो हामा होननानै फोथायनाय दङ जोंना मा। जोङो दिगि एवानियाव माबा मोनसे बुथुमनानै लायोना बैसागु बेजोंसो मा होनो होयै होयै लांनाय जायो आरो ना। थुखैखांनायनि उनाव जों मा होनो मोसौफोरखौ जों मा उदाङै आगारनानै होनाय जायो आरोना आरो जोंना मा मोनाबिलियाव जोंनिया मा खालामो।
मोनाबिलियाव जोंना जे मा होनो मोसौखौ मा होनो गोदान दिरुंजों खायो आरोना। बेनो ओमफ्रायबो जोंना मा होन बैागुआव जोंहा मा होनो सौराय जानाय नेमबो नङाहोमबा नोंथां? जोंनि बैसागो फोरबो बर'फा गोदान फालिबोयो बेयाव ओमफ्राय जोंना बे सौराइखौ जोंना माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना बिदिरजों मा होनो
अह।
माइब्रा माइरं जेनेबा बेसेबां जखानै जों मा सौराय बानायगोन बेनि थाखाय जोङो। माइब्रा माइरंखौ सोमनानै लानानै एसे गुरै जानायनि थाखाय बिनि उनाव जों मा सारायाव एवनांगोन। मोननाय बायदि जखानि मोननाय बायदि जों एवना लानांगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव लोगोसे एवनानै लानानै जों मा उवाल बा उवाल गायेनजों मा होनो जोङो देनानै लानांगोन आरोना ओमफ्राय बेनो जागोना जोंना सौराय जायो आरोना जोंना बेनिफ्रायनो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंना मा जायो जोंना जेब्ला बैसाग दान सेथि थारिखआव जोंना मा होनो जोंना मानसि बैसागोआ जागायो आरोना जोंना मा होनो बे मानसि बैसागोनि गिबि सानाव जोंना मा बयबो मा होनो बयबो मा होनो न'फोरखौ सुस्रां सिबस्रां खालामनानै बाथौफोरखौ मा होनो लिस्रांनानै सुस्रांनानै जोंना मा खालामाबो मानसिफ्राबो दुगैस्रां लोबस्रांना जोंना मा आलारिबाथि बेफोर सावनायबा गावबा गाव नेम बायदि जोंना मा इसोरखौ फुजिनाय जायो आरो ना ओमफाय बेबायदिनो आरो इसोरखौ फुजिखांनायनि उनाव जोंनिया मा होनो बयबो मा होनो न'खरनि बयबो मा होनो गिदिरफोरखौ उन्दैफोरा मा होनो खुलुमो बिदिनो ओमफ्राय मा होनो गावबागाव मा होनो बिदिनो अननायनि जेनेबा बान बानथाबो होलायो आरो ना बिदिनो बिमा बिफाफोरनो मा होनो दखना गामसा बेफोरबायदि होयो आरोना बिसोरबो मा होनो गिदिरफोराबो जेनेबा अननायनि मा फासे माबा मा होनो बिदिनो फैसाफोरबा माबा मोनसे गानग्रा जोमग्रा होयो आरोना जेनेबा आरो बिदिनो बेयदिनो बोर लानाय बोर होनाय हाबाफारिया जायो आरोना जोंना मा होनो बैसाग दान बे सेथि मा थारिगाव बास सेथि खालार बेनि अनगायैबो जोंना मा गामि गामि मगिनाय बे रोङा हबा गामिनि न'खर न'खर मागिलायनाय जोंना बेबायदिनो मा होनो सेंग्राफ्रा सेंग्राजों सिख्लाफ्रा सिख्लाजों बा गथ'फ्रा गथ'फो फोरजों बुरै बुरैया बुरैजों बोरायफोरा बोरायफोरजों ज' ज' गावबा गाव लोगो लोगो गो जालायनानै मा जोंना ज' ज' न'खर न'खर मा मिलायो नङा होमबा नोंथां। जोंना बे मागिनायाव मा होनो जाय मा हायो जोंना बे खौनो हरो आरोना जोंहा सुबुंफ्रा बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेम खालामनाय जोंना सोरबा माइरं, दाावदै फिसा बेफोरखौ हरो आरो ना। बेफोरखौबो फानो बयबो ज' जालायनानै मा खालामनाय जायो। उनाव ज' जेब्ला जों मागि खांगोन होनब्ला ज' जालायनानै जोंना मा मोनसे मा होनो ज' मा होनो जयै मा जोंना माखासे जालायनाय आरोना बिदिनो। पिकनिकफोर जालायनाय जायो आरो जेनेबा बेदर आरिफोर बायनानै जालायो आरोना संनानै ज' ज'नो। आरो मा होनो आरो बे मागिनि थांनायाव जोंना मा जोंना न'खर नखरफ्राव सोरनाव मा दङ जेनेबा जोंना बर'फोरनाथ' जौ लोंनाय हुदा दंना जायफोरा माहा जौ लोङो एसे एसे जेनेबा जौ बिदैफोरबो लोंनाय जायो आरोना जौ लोङैफोरनो जोंनो माखासे साहा गाइखेर साहा फोर आरो मा होनो माखासे जोंना आं दहाय बुंखादोंमोनना सौरायाइफोर एवो बिदिनो जाग्रा बेसादफोरखौ होनाय जायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोंङो मा होनो गामिफ्राव माखासे जोंना माखासे हारिमुवारि मा होनो दिन्थिफुं फुंनायबो जायो नङाबा नोंथां जोंना जोंना हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंना मा खालाम जायो मोसानाय, मेथाइ खननायबो मा खालाम माखासे गेलेनाय बादायलायनाय होनाय जायो आरोना आरो जोंना मा होनो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा जोंनि मा होनो जोंनि हारिनि दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मा होनो जोंना एरखांनाय नुनो मोनो नङा होमबा नो थां जों बेनि थाखायनो बेखौ मा होनो जोंना